फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनि नोंथांनिसिम सेथियावनो
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ बिदिब्ला जोङो दिनै फिथाइ-सामथायनि बागै जोंङो रायज्लायगोन आरो बे फिथाइ सामथाइया जोंनि देहायाव मादि खालामो आरो बेखौ जानानै जोङो मादि मोनो आरो मा जायो आरो माबे फिथाइया फिथाइखौ जोङो मोनजायो आरो माबे फिथाइखौ जों मोनजाया बेनि बागै जोङो गोथौ सावरायनाया दिनै मोजां जागोन खोमा
औ बेथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा जों बेफोरनि बागैबो सावरायनाया जोबोर मोजां जागोन
औ जोंनि थाखाय माबे फिथाइया साबसिन मोजांसिन होनोब्ला जोंहा
न'आव थानाय जोंनि थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय थालिर फिथाइ बे फिथाइया जोंनि थाखाय गासैनिख्रुइबो प्रटिन जोंनि देहानि थाखाय होयो आरो बे थालिर फिथाइयाव प्रटिना आपेल थायनैनिख्रुइबो थायनैनि थायो होननानै जोङो मोनथिनो मोनो
जोङो फुंङावहा खनसे जानांगौ आरो मोना मोना खनसे जानांगौ आरो जाखांनानै जों दै लोंनांगौ होमबानिया जोंनि देहाया अरायसम मोजाङै थागोन बे थालिर फिथाइया जों साफ्रोमनि थाखाय मोजां देहाखौ होयो आरो जानो फिथाइ सामथायनि गोबां फाइ सामथाइफोर दङ जाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो खायफा खायफाया गोखै गोखै जोंहा भिटामिन सिखौ जों मोननो हायो जायहा जोंनि स्किननि थाखाय जोंनि सोलेरनि थाखाय गां बिदिनो मोजां जायखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव जोंनि स्किनफोराव जानाय गोबां बिदिनो सि थरफोरनिफ्राय जोङो रैखाखौ मोननो हायो। जोंनि देहायाव भिटामिन सिनि गोनांथि जायो जों बेनिखायनो जों गोखै मुवाफोरखौबो जों जानांगौ जायो आरो गोबां फिथाइफोरावनो बे गोखै खै मुवा नांगौ जानाय भिटामिन सिखौ जोङो मोननो हायो जेरै नारेंआवनो जोङो बांसिन भिटामिन सिखौ जों मोननो हायो आरो बेबायदिनो थाइजौ बेफोरबायदियाव जों मोननो हायो
औ नंगौ
आरो गोबां जों सावरायबावनो हायो।
जों बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जों बेबायदिनो नोगोरफोराव बेबायदि बायनानै जानाङा। मानो होनोबा बेफोर नोगोरफोराव गोबां बेबायदि मेदिसिनफोरखौ होनाय जायो। बेखायनो जों नोगोरफोराव बायालाबानो जों न'आवनो थानाय एबा न'आवनो मोननाय जोंनि न' खाथि एबा जोंनि बारिफोरावनो मोननाय बेबायदि फिथाइ-सामथायफोरखौ जों जानांगौ होनब्लासो जोंनि देहायाबो बेबायदिनो मोजां जागोन। नङाब्ला जों बेबायदि मेदिसिनफोर सारनाय बेबायदि फिथाइ-सामथाइफोरखौ जायोब्ला जोंहा देहाया गोबां बेबायदि नस्थ' जानो हागौ। बेखायनो जोङो बेफोरनिखौ जायालाबानो जों न- वनो बेबायदि गायनानै जों बेफोर फिथाइ-सामथाइफोरखौ जों जानो हायो। मानो- मानो होनोबब्ला जों बेफोर फिथाइ-सामथाइफोरखौ जों गाव-गावनि न' बारिफोराव बेबायदि गायनानै दोननांगौ। नांगौ होनब्लासो जों बो-बोथोराव बेबायदि बोथोरनि फिथाइखौ जों बोथोरावनो मोनजागोन।
औ नंगौ जोङो बोथोरनि फिथाइफोरखौबो जों जानो थाखाय मोजां। जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां दङ आमलाइ आमलाइफ्रा जोंनि खानाइनि थाखाय गोबां मोजां भिटामिन दङ बेहाय जोङो आमलाइखौ जानायजो- जोंल' नङा नाथाय जोङो बेखौ जोङो देनानै जोङो खानायफोरावबो लानो हायो। अब्लानिया जोंनि खानायफ्रा मोजां जायो आरो जोंनि खानायनि गनाय जोंनि खम जालाङो। खानाइ-खानाइफोरा हेयरफल जानायफोरा गोबां
बिदिनो मोजां जाबोयो आरो। खानाय गनायफ्रा गगायो बेखायनो जोङो बेफोरबायदि आमलाायफोरखौ जों देनानै लानांगौ आरो जानांगौ। आरो आमलाायनिबो मोनसे काहानि दं बे सल'आ दङआनो जाबाय आमलाइखौ हा जायोब्ला जोंहा गोदै मोनजायो नालाय बेखायनो जोंहा जानायाव एसे फाथायबाबो जेब्ला जों आमलााय जाखांनानै दै लोङो अब्ला जोङो दैखौ गोदै मोनो।
नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो बुंगोन नामा?
जोङो बे आ-आ आमलाइखौ जाखांनानै जोङो बेबायदिनो दैखरनिफ्राय खावदान बेबायदि दैफोरखौ लोंनांगौ। होमब्लानो जों गोबां बेबायदि गोदै मो-मोननो हागोन। जायफोरानो बेबायदि लोङाखै बिथांमोननोबो जों फोरमायलायनाया मोजां।
औ नंगौ जोंहा दैखौहा गोदो-गोदाय बिदिनो
मोनथिफेरि मानसिफ्रा बेखौ जानानै दै लोङोब्ला गोदै जानायखौनो आसामनि दैया गोदै होननानै बिदिनो ओ मोनसे जाथाय जानानै थांनाय दङ जों बेफोरखौ खोनायो उन्दैनि निफ्रायनो जोंहा आरो बे- फोरो जोंनि खुगा बिजौआव थानाय आमलाय होनबानो जों बेफोरखौ गोसोखाङो। आरो बेफोरबायदिनो गोबां जानाय मुवाफोर दङ। आमलाइजों मा आमलाय बिथाइजोंनो एखे एखे मोनसे फिथाइ दंबावो। जिया दं बिफांनि फिथाइ बे फिथाइयाबो फादाब ला आरो आमलाइजोंनि एखे जायो होमब्लाबो बे जिया फिथाइया खौ जायोब्ला सोरबा सोरबाया गोबानाय जायो। बेखायनो बेखौ जानाय जायैआनो साबसिन। बेफोरबायदि जों जायि फिथाइफोरनि बागैबो जों सावरायनो हायो आरो बिदिनो गोबां फिथाइफोर दङ जों जायफोरखौनि मुंफोरखौबो जों मिथिया बकुल बिफांनि जों फिथाइखौबो जोङो जानो हायो जायबो फादाबला नाथाय जों बेखौ खिजुर खिजुर बिथाइ बायदि जायो बे खिजुर बिथाइया बिदिजों एसे एखेब्लाबो जोङो बे बिनि फिथाइनिखौ बकुल दंफांनि फिथाइखौ जों जाजोबनो हाया मानो होनोब्ला बे एसे फादाब लासिन जायो एखे एखेब्लाबो ओ संसाराव गोबां एखे एखे रोखोमनि फिथाइ दङ नाथाय बे एखे एखेबाबो ओ बिफां लाइ बिफांनि फिथाइफोरखौ जों जानो हायो आरो बिफां लाइ बिफांनि फिथाइफोरखौ जों जानो हाया जेरै दायैनो जों मोनबोबाय मोननै
जायखौ जानो हायो आरो जायखौ जानो हाया जानो हायियाव जाबाय जिया फिथाइ जाया आमलााय एखे होनब्लाबो एसेबाबो सोरनिबा सोरनिबा देहायाव बेखौ अबजारब खालामनो हाया आरो बानाय जायो आरो बकुल फिथाइ बेबो बेजोंनो एखे खिजुर बि फिथाइजों बेबो एखेब्लाबो जों बेखौ जानो हा हाया बेबायदिहैनो एखे एखे थायो आरो बिदिनो जोंहा न'आव थाग्रा दंफां आरो हाग्रायाव थाग्रा दंफां बिदिनो थायो जोंहा लिसु आरो लेरख' बेफोरबायदि फिथाइफोरा जोंहा हाग्रानिाव थानायफ्रा गोखै जायो आरो न'आव गायनायफ्रा गोदै जायो बेफोरबायदिहै जों मोननो हायो आरो गोबां हाजो जायगाफोराव जोंहा किउवि फिथाइखौ जोङो मोननो हायो बे किउवि फिथाइया जोंनि थाखाय गोबां मोजां बेयाव भिटामिन सि थायो आरो बियो जोंनि हायेनफोराव जानाय जाबोला बियो गोखैसिन जायो नाथाय जेब्ला बियो हाजो जायगायाव जायो अब्ला बियो गोदै जायो नारें खमला बेफोरबो जोंनि हायेन जायगायाव याव हा हालाय हा बेफोरो गोखै जायो नाथाय हाजो जायगानि गुसु बारहावायाव बियो गोदै जायो
औ नंगौ जों गोबां फि फिथाइफोरखौ जोङो बेबायदिनो आसारबो बेबायदि खालामनानै दोननो हायो जों आसार खालामनानै दोनोब्ला जोङो सान्दुंआव हो होनानै बेबायदिनो जों संख्रिनि बानायनो ना ना गोदैनि बानायनो जों गावनि गोसो बायदि बानायायनो हायो जुदि संख्रिनि बेबायदि बानायनोब्ला जोङो संख्रि होनांगौ आरो गोदै बेबायदि सिनिनि बानायनोबा जों सिनि होनांगौ माखासे फिथाइफोरखौ जोङो आसार बानायनानैबो दोननो हायो जेरै थाइजौफोरखौ बिदिनो प्लामफोरखौ बेबायदि आसार बानायनानै दोननो हायो
औ नंगौ बेफोरबायदि जों थिनानै जानो हायो जायहा गोबाव समहालागै जों ओम ओङो बेफोरखौ जा ओंखामफोरजों जानानै रुटिफोरजों जानानै जोङो मैगं गैयि समाव जानोबो हायो आरो मैगंफोरजोंबो जों जाफादेरनो हायो बेफोरबायदि थिनानै जानायबो दङ आरो जों बेखौ जों गोबां बिदिनो फिथाइ सामथायाइनिफ्राय जोङो गोबां रसफोरबो जों बानायनो हायो जेरै जों आमलाइ आमलायनिफ्रायबो आरो खान्था थालनिफ्रायबो आरो बिदिनो खान्थाल गोमोनफोरखौबो जोङो रस बानायनानै लोंनो हायो जायखौ औ जोङो गुसु लोङोब्ला
गोबां बिदिनो खायफा खायफा फिथाइनि सेवनायनि बिदि रसफोराहा थेबहैयो पयामाव सोनानै दोननायफ्रा गोबां बिदिनो निसाबो नांहोलायनो हायो आरो बेफोरनि गेजेरजों वाइनफोरबो बानायो
औ नंगौ जों बिथाइ सामथाइ होनोब्ला गोबां रोखोमनि जों सावरायनो हायो आरो बजथ नो हायो बिथाइ सामथाय दोङो जोंनि बे मिथिंगायाव बेखायनो जों गोबां बिबदि सावरायबाय सावरायबाय आरोबाव गोबां सावरायनो दंबावोमोन जों गासैखौबो बुंजोबनो हायाब्लाबो जिखिनिखौ जों सावरायबाय जोंहा दिनैनि बे रि समा जानानै फैबाय जों बेखायनो दिनैनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ जोङो दिनैनि सावरायनायखौ गोबां सावरायनो दंमोनब्लाबो जोंहा समनि आंखाल लाव जोङो बेसेखिनिखौनो सावरायनानै दोननोसै
औ दिनै सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथनाय जाबाय